थां।
अ खोनादों ना।
खोनाबाय थां।
अ।
अ माबोरै दों नोंथाङा।
दा मोजाङैनो दं।
औ आचसा नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो आंओ।
उम।
ओ आथिखालनि ओ उन्दै फरायसा। लानायनि बिथिङाव गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ लानाय बे मा माबायदि फारागथि जाबोबाय दं नोंथां।
गोदोनि आरो दानि। सोलोंथाइनि गेजेराव फारागथि होननानै बुङोब्ला। जोङो हयथ' दिनैनि समनिखौ बुङोब्ला। सोलोंथायाव। हयथ' दिनै गोबांखौनो गोबां सुबुंखौनो जों सोलोंथाइ मोनबाय होननानै बुंनो हायो। बेराफारसेथिं नायोब्ला। बेयाव। सोलोंथाइनि हारा बारायदोंब्लाबो नाथाय बेखौ मा होनगोन। उम। अन्थात गुबै सोलोंथाइनि। जा। ओंथि। हयथ' बेखौ जोङो गोदोनि बायदि जोङो मोननो हाया जेराव गोदोनि समाव सासे मेट्रिक पास जायोब्ला।
औ
बियो दिनैनि सासे बिए पास सुबुंनि एसेबां रोंगौथि थानायखौ जों मोननो हायो नंगौ दिनैनि समाव गोबाङानो लेखा एबा सोलोंथाइ खौ मोनबाय। ओमफाय सोलोंथाइ खौ मोनदोंब्लाबो जाबायदि गुन गोनां सोलोंथाइनि ओ लानांगौमोन। एबा मोननांगौ। हयथ' बेबायदि निखौ जोङो लाजोबनो हायाखै एबा सोलोंजोबनो हायाखै होननानै साननो हायो। हयथ' बिनियाव। सोलोंथाइनि फोरमान बिलाइया दङब्लाबो माखासे बि बिथिङाव ओ बिथाङा रोंगौथि गैयैखौ रोंगौथि गैयैखौनो होननानै बुंनांगोन। नाथाय आगोलनि समाव एबा गोदोनि समनिब्ला हयथ'। बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिंखै आखा फाखामोन।
औ।
जोङो बाथ्रायावनो बुंनाय खोनायो ओ गोदोनिजों हायालै बेबायदि होननाय नंगौ। दिनै सोलोंथाइनि हारा ए एबा अनजिमाया। ओ जोंनि खाथि खाथि खालायाव। बिदिनो गोजौ फरायसालि जौसिन फरायसालि बिदिनो जौमा फरायसालिफोरा ओ खाथि खाला गासैयावबो थाजोबनायनि थाखाय। नंगौ सुबिदाखौ बयबो मोनदों। गोरलैयैनो लानो हादों खिन्थु बै समाव एबा गोदोनि समाव जोंनि ओनसोलफोराव सोलोंथाइनि जि फरायसालि। इदिनो गेजेर फरायसालि। गोजौ फरायसालि जौसिन‌ फरायसालि बेबायदि। खोब खममोन गोबां गोजान गोजान। जायगायाव थांनानै बेफोर बायदि। सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन। जायनि जाहोनाव। जोङो गोबां मानसियानो। रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनायनि थाखाय गोसो दङमोनब्लाबो बेबायदि सोलोंथाइ खौ लाहैनो हायामोन। जा सासे सानैया सोलोंथाइ लायोमोन बिथांमोना खोब मोजाङैनो लाखायोमोन हयथ' बेनिखायनो बै समनि आरो दिनैनि समनि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिङाव
उम
फाराग गैया नङा फारागखौ जों नुनो मोनो। दा दिनैनि समनि सासे जौसिन ओ एबा जौमा फरायसालियाव फरायनायाबो हयथ' जों माब्लाबा माब्लाबा नुनो मोनो बिथाङा ओ मानसिफोरजों रायलायनाय बिदिनो महाबा थांनाय। बायदिफोराव हा गैयै एबा लाजिना थानाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो।
उम
बेफोरावनो जों मोनदाङो हयथ' बिथाङा सोलोंथाइनि फोरमान बिलाइ दङब्लाबो जा गुन सोलोंथाइनि गुन बेयाव हयथ' आद्रा जानाय बायदिखौ जों मो
जेरैबायदि जानांगौमोन बिदि जानायखौ नुनो मोनाखै नङा होमबा?
औ औ औ नोंथां थारैनो।
गोदोनि आरो दानि बेवहाय नोंथाङा जेरैबायदि फारागनि बाथ्राखौ बुंदों बे थारैनो नंगौ। गोदोनि समावहाय आथिखालनि बायदिथ' बेबायदि गावारि फरायसालि जायखौ जोङो प्राइभेट प्राइभेट स्कुल होनना बुंनाय जादों। दा बिदि गावा बै फरायसालिफोरा ओ फ्राय गैयामोन नङा होमबा?
ओम ओम नंगौ नोंथां।
गासैबो फरायसालियानो सरकारि
सरकारि फरायसालि
आरो बै समाव दानि बायदि जोंनि फरायसानि अनजिमाया जेरैहाय एसे खम बै समाव गोबां फरायसानि बिबां दङमोन। ओ बै समनि रायजो जानाय सुबुंफोरनि जि सुबुं अनजिमा बे न'खरफायावनो गोबां गथ' गथाय थायोमोन जेला।
उम
दा बेखायनो ओ न'खरफानिफ्रायनो साब्रै साबा गंसे फरायसालियावनो बिदि ज' फरायनाय गोनां जायोमोन दा बेनि जाहोनाव बै समाव गोबां फरायसामोन नाथाय फरायसालिया गंसे बा गंनै बिदिहाय
उम
दा बिदिहाय गोबां फरायसानि गेजेरजोंनो ओ सोलोंथाइ लाबोनो गोनां जादोंमोन खोब मोजां मोनसे एखुथाय। गथायै सोलोंथाइ लानो उसुबिदा जादोंमोन थेवबो बेनि गेजेरावनो ओ जाय बिथांमोनहा एसे गोसो होनानै फरायबोदोंमोन गोदोनि फरायनायनि जि ओ रोंगौथि बेयो एसेबो खम नङा आरो दानि रुजुनायाव दा गोदोनि आरो दानि बेखौ नायोब्ला सुबुं अनजिमाया दानियाथफ्राय नखरफायाव सासे गोबाङानो सानैल' सासेयानो बांसिन सासे सानैल गथ'फोर खांसै दा बे गथ'फोरा ओ फरायनो थाखाय सरखारि फरायसालियाव सोरबाया हगारो सोरबाया गावारि फरायसालिफोराव हगारहरो जेरैबायदिहाय बाथौ आसश्रम फरायसालि इउ एन एकाडेमि आरो बिदिनो बायदि बायदि गुबुन गुबुन। मुं होनानै लाखिनाय गावारि फरायसालि दा बेफोर फरायसालिफ्राव गावबा गावनि साफा सानै गथ'फोरखौ हगारहरो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय नाजानाय जायो।